औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
मा ओ नोंथांनो आङो ओ माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथांजों सावराय जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नों थाङा अनला खारैखौ सं फेरबाय दा नोंथां?
औ संबाय नोंथां
औ माजों संब्ला गोथावसिन मोनो बेखौ नोंथां अनला खारैखो?
औ अनला खारैखौहाय जोङो
औ
अनला खारैखौहाय जोङो
औ औ औ नोंथां
बेदरजोंबो जानो हायो।
औ दाउ बेदरखौ
औ दाउ बेदरजोंबो जानो हायो आरो आरो जोंङो बेखौ नाजोंबो जानो हायो। आरो बेखौहाय जोंङो गोखैजोंबो जानो हायो आरोना बे जे थाइगिर थाइगिर फिथाइखौ सिनायो? दा नोंथाङा
औ नोंथां सिनायो सिनायो। खोरदै
औ औ खोरदै थाइगिर फिथाइ बे गोखैजों जानो हायो आरो ना
औ अनला मेखि बुङो आरोना बेखौ औ अनला मेखि बुङोना नोंथां औ औ औ औ।
दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांगौमोना नोंथां।
औ गिबियावनो
औ औ।
गिबिआवनो जोङो दाउखौ बुथारबाय बुथारनानैहाय जोंङो ओ बेदर बानायबाय आरो ना दाउखौ बेदर बानायनानै बे लाब ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो अनला संनो थाखाय जोंनो मा नांगोन? अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा? बेखौथ' माइ औ बेखौथ जोंङो माइरंनिफ्रायनो बानायो नोंङा बा औ बेखौ गिबियावनो माइरंखौहाय सोमना दोनबाय आरोना सोमना दोननानैहाय एसे गोबाव सोमना दोनबाय औ सुखांनानैहाय बेखौ देबाया खि नङाबा उवालावहाय देबाय देनानैनानै
औ।
देनानै लाबाय अन गुन्दैखौ लानानैहाय ओ गिब बेयावनो जोङो बे ओइ माबा बेदर बानायना दोननाय बे दाउ बानाय बेदर बानायना दोननायखौहाय जोङो औ गोदाना दोननायखौहाय जोङो गिबियावनो सारायावहाय बिदिनो। थाव एसे होनानै पियास सियास होनानै बेखौ मोजाङै एवना लाबाय आरोना एवना लाबाय ओ एवनानै ओमफ्राय मोजांङै एवनानै खोबना होनानै हाय आरो दै होबाय आरो ना दै बाथाय
औ अन गुन्दैखौ
औ गोदौबाथाय अन गुन्दैखौहाय औ मोजाङै होय होना आरो ना गोदौनायाव गोदौनायाव
औ औ एरना होबाय थानांगोन आरो ना? नङाबा गथाखागोननाना नोंथां औ औ
संनाय जायो आरोना
औ औ जोंनि बर'नि अनला खारै आरोना नोंथां।
औ बिदिनो अनला खारै जाबाय आरो।
अनला खारै नङाब्लानो सोलिया आरो ना नोंथां?
औ नोंगौ औ बे बे ओंख्रिखौ माने गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय था थानाय आरो ना बेखौ बर'नि
औ औ दोरोङारि ओ ख्रि औ।
नंगौ ओ नोंथांखौ ओमफ्राय आङो मोनसे सोंनो नागेर दों आरो ना
औ सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा बै जे जौ बानायनाय जौ संनायखौ नोंथाङा ओ नुफेरबाय दा?
औ नुफेरबाय नोंथां।
औ माबोरैहाय सङो बे औ नंगौ नामा माबोरैहाय सङो बे खौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ औ औ जखायनि जखाइ माइरं जेनखा जे ओ परिमल माइरंफोरखौबो संजायो। न'नि मा रंफोरखौबो संजायो हयथबा बायनानै लाबोनानैबो संजायो। बेखौ माबायाव ओ बेबायदिनो संग्रोनाय जायो आरोना बेखौ सुनानै सिनानै लानांगौ हयथ'बा सुवाबाबो जायो बेखौ। माइरंखौ ओ सुबालाय साबसिन जायो। यै जुमाइ बि दैफोरखौ लोंनाय जायोना बेनि थाखाय सुनाय जायो आरोना ओ बेखौ संग्रो हुना लानायनि उनाव बेखौ जो मोनबाथाय गोदौनानै जेनेबा मोनबाथाय अब्लाना बेखौ ओ बेबायदिनो गामला हयथबा प्लास्टिकफोराव बेबायदिनो लामनाय जायो आरोना बेयाव होनाय जायो गुसु जाथो
औ बिनिफ्राय दिहुननानै दोननाय जायो आरोना दिहुननानै दोननाय जायो आरोना प्लास्टिक
औ औ दिहुनो औ औ जाहाथे गु गुसु जायो बेनि थाखाय आरो बाकारखौ देग्रोना लानाय जायो आरो बाकारखौ बाखारारजे औ एमाव जे बुङो औ एमाव औ बेखौ देग्रोनना लानानै बेहाय गुसु जायोब्ला बेखौ फ फोननाय जायो आरोना बा आरो दै सा स्रिना होफिनो अब्लाना साबसिन जायो दैसा सास्रिना होयोब्ला। बेयो थाबैनो ब्रै जानो बिदै जानायनि महर लायो आरोना। दै सारास्रिना होयोब्ला मोजांसिन जायो औ औ औ बेखौ बि दैबो लोङो आरो सेरेबबो सावनाय जायो आरोना बेखौ।
औ। औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा नोंथां?
औ बेनिफ्राय ओ जोङो माइब्रानिबो बि दै बानायोना?
औ बेखौ जिआइनाय बुङो। औ जिआयनाय बुङो नोंथां औ बेखौ औ हमनाय जायो आरोना खफ हमनाय जायो बेखौ औ औ
बानायनाय जायो आरोना
औ औ औ नोंथां औ बेखौ हयथ' बा ओ बाल्थिं हयथबा माबाफोरफोराव दोननो हायो आरोना बेखौ बेखौ गोबावसिमालासे बोसोरसे गाहामनिया मो मोजांसिन जायो। आरोना नोंथां। बोसोरसे गाहामया साबसिन जायो आरो बेयो जेनेबा औवानि बानायनाय बेखौ आइजें बेखौ बानायनायखौ बेयाव सोनारनांगौ गेजेराव। औवाजों बानायनाय जों बेखौ सोना दोनोब्ला बे बिदैया गेजेराव फैबाय थायो आरोना। माइब्रानि बिदैया औ। अब्लाना लोंनो हायो आरो बेखौ औ
औ नंगौ नोंथांनाव आं मोनसे सोंनि बै जे उम जौ। बानायनायावहाय जौ बानाय नायावहाय एमाव खौहाय ओ मोनबेसे होनांगौ
अ बिहायथ। औ औ नोंथां मोनथिगौ औ बेयावथ' मोनथामफोर होनाय खोनादों आं बेबायदि जेरै मोखोना मोखोना बिलाइ ओइ बिबार खौबो होजायो गोजा गोज फुजा बिबार बेखौबो होजायो आरो माइरं होयो आरो माबा खुसेरनि खुसेरनि बिलाइखौबो होनाय जायो गोदै जानायनि। थाय औ औ। बेफोरबायदि खोनायो। औ होनायखौ
बेफोर गासैखौबो गासैखौबो औ माइरंजों लोगोसे गासैखौबो। जयैनो देनानै लानाय जायो आरोना देनानै लानानैहाय।
बेखौ सिथुमनाय जायो औ औ औ ला खालामनाय जायो आरो माने सिथुमनाय जायो। औ सारनांगौ दै सारनांगौ औ औ औ औ सिथुम जायो अब्लासो। औ बेखौ सिथुमखांनाय। नि उनाव फोरानना दोननाय जायो आरोना नोंथां। सान्दुंआव औ औ एमाव महर लायो औ औ नोंथां।
आरो। नों नोंथांनियाव। आङो मोनसे सोंबावनो हा। बै जे खोनादोंना नोंथां बै जे जों एम्फौ लाथाखौ नों नोंथाङा सिनायोना।
औ सिनायो नोंथां। औ सिनायो।
फेर बायदा नोथांआ।
औ जाफेरबाय नोंथां।
औ बेखौहाय ओ माबोरैहाय फिनाय जायो नों
औ औ मिथिगौ नों थां जोंनि नआवबो फिसिनाय जायोमोन बेखौ औ औ नोंथां ओ बेखौ औ औ। औ फोरमायगोन नोंथां ओ बेखौ एम्फौ लाथाखौ ओइ बे सिखिरि जायो आरोना बेखौ फार्स्ट अफ अल माबा फिथोबखौ। सुखांना दोननांगौ आरो हुखांना दोननांगौ दिरुंजों। सुखांना दोननानै माला बायदि खालामनानै बे खौ दोननांगौ बेबायदिनो बेसेबा दिनहालासेै थायो आरोना ओमफाय। सिखिरि ओंखारबोयो बेनिफ्राय एम्फौ फिथोबनिफ्राय सिखिरि ओंखारबोनानै ओ जि होना दोननांगौ जियाव बिदै दैफैयो आरोना बेयो। बेबायदिनो ओ बिदैया उनावहाय फिसा जायो फिसा जायोब्ला बेहाय इन्दि बिलाइ बुङो बेखौ होनाय जायो आरो गोरलै गोरलैथारखौ होनांगौ। औ बेखौ जानानै जानानैनो बेसेबा दिनहालागै जानानै बियो देरलांनो हमबाय थायो आरोना। बेखौ जायो। जायो नो ए जेरै खारुनबो होनाय जायो देरबाथाय होनांगौ खारुनखौ औ इन्दिलाइ होबा माने साबसिन जायो बेनि औ औ इन्दि मोजांसिन जायो। औ खारौ होबा माने मोजां जाया आरो साबाबा मोनजानाय जायो। इन्दि बिलाइ होबा फुस्था जायो बियो। औ औ औ जाफेरबाय नोंथाङा?
औ आं जाफेरबाय औ नोंथां जाफेरबाय जोबोद मोजां नाङो आरोना जानानै
औ औ औ। बे औ नोंथां बे बेखौ गोजा संब्ला औ नोंथां खोनादों।
अब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां?
थां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे दे औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।